औ।
हेल'
औ नोंथां। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
ओम बिदिनो। ओ साहा लोंखांना नै जिरायनानै दं, नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो ओ जिरायनानै दं। मोनाबिलिनि एसे
औ।
स नोंथांखौ आंङोओ अ इसे ओ। औवानि बारै एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ। कल खालामनाय जादोंमोन। औ स' नोंथाङा ओ सावरायनो थाखाय ओमफाय एसे सम होनो हागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जागायनोसै
औ।
अ स' जोङो ओ उम। औवाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बाहायबोखादों नङा होनोब्ला? ब्ला नङा होमब्ला? ओं। औवानि सायावनो जोङो सोनारनानै थायो। जिहेथु जोङो न' लुनाय बायदि रोखोमाव बायदि रोखोम बायदि रोखोमनि खामानियाव जोङो औवाखौ बाहायो।
औ औ।
बिदिनो जोङो न' लुनायाव ओ खुनथा गायनो थाखाय जोङो, फुरगा औवाखौ जोङो, नांगौ बायदि औ नांगौ बायदि जखा खालामनानै गायनाय जायो। बिदिनो बेरा एबा ओ बेरा होनो थाखाय न'नि बेरा होनो थाखाय। ओ औवाखौ जोङो ओ जों फ्ला महरै दाननानै ओ। खानाय जायो एबा बानायनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ ओ मोजाङै लिरनानै गंसे न' महरै बानायनाय जायो, बिदिनो ओ थिं थाखाय जोङो बे ओ ओ मानला खानाय जायो बे औवाजोंनो बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो स बिदिनो ओ मैगं थाइगं ओ बारि बागान ओ मैगं थाइगं गायनायाव बारि बागानफोराव जोङो ओ बेरा दुंथेनानै होनाय जायो बे औवाजोंनो बानायनाय जायो ओ जाहाथे मो मोसौ बोरमाफोरा ओ बिफां लाइफां मैगं थाइगंफोरखौ जाया बेनि थाखाय जोङो औवानि बेरा बानायनानै होनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ न'नि सोरगिदिंबो जोङो ओ औवाखौ जोङो बेरा महरै जोङो बानायनानै लायो देेरा बायदि औ बिदिनो ओ औवानिफ्राय जोङो बे औवा गोरानखौ जोङो बन महरैबो जानो हायो बे औवानिफ्राय जोङो लेखा बिलाइ बायदिसिना जोङो ओ दिहुननो हायो
औ नंगौ नोंथां औ
औ बिदिनो ओ औवा औवा गोरलै एबा औवा मेवाइखौबो जोङो ओ हानानै आसार खाला नाय जायो आरो बेखौ जोङो अनला जानाय जायो ओ बे अनला संनो थाखाय जोङो बे ओ औवा मेवाइखौ हाना लानाय एबा आसारखौ जोङो ओ मोजाङै एव एवनानै लाग्रोनाय जायो थावजों बेनिफ्राय बेखौ ओ अन गुन्दै देनानै लानाय अन गुन दै बेफोरखौ बेफोरजों जोङो ओम अनला महरै एबा मैगं ओंख्रि ख्रि महरै जानाय जायो बेहाय ना बेदर होयोब्ला बांसिन ओम तेसखौ औ औ गोथावसिन जायो औ। ओ बिदिनो जोङो औवानिफ्राय ओ गोबां रोखोमनि आइजें-आइला ओ बेसाद बानायनो हायो जेरै जेखाइ खबाय सेन खखा फल' ओ हासिब खादा मैगं सुग्रा खादा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आइजें आइला गो ओ बानायनो हायो बेखौ जोङो आरो हाथाय बाजाराव फाननोबो हायो बिदिनो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो न'खरखौ जोङो बे बिदिनो ओ सुंथानो सुंथानो हायो आरो
औ औ
बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि बेसाद ओ बानायो जेरै- ओ डिजाइनिं जेरै बेग ओ जा-जा-जायखौ हिनजाव एबा आइजो फोरा लायो बिदिनो राइदिं जोंबो जों बानायो ओ सेन्देल बानायो बे बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ बेसाद बानायनो हायो अ बिदिब्ला नोंथाङाबो औवानि सायाव एसे ओ‌ जाखिनि मिथिगौ बेखौ एसे सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ आं एसे फोरमायना नानै होनोसै जोनाथ'व औवाया बायदि रोखोमनि थायो बायदि नुनायाव जोङो गोबां औवा नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोंना हाजोनि औवाबो थायो हाजोनि औवानि मेव औवाया बांसिन गोथावसिन होननाय खोनायो आङो आरो आं मोनजाफेरबायबो। थावसिन जायो
औ।
मेवाया आरो जोंनाथ' औवा थेरे औवा खुरखा गोबां थायो थिग बेबायदिनो ओ जोंथ' औवा हाइनि मेवायखो थ' जानाय जाया
औ।
औ जोंहाथ' औवाजों गोबां ओ बेसाद आइजें बा हेबनो हायो बानायनो हायो आदबफोरा आखाइनि हाबा नङा नङा होनबा बे? औ। बेबायदिनो जोङो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जेखाइ, खबाइ दाला, सान्द्रि
थ'आरो गोलोम बोथोर जों गिसिब हेबनाय जायो औवाजों। आरो बिफां साया सायायाव जिरायनो थाखाय जोंथ'औवानि जेंलाब फेबनायबो जायो बेफोरबायदि सां लुनाय जायो।
औ।
औ। थिग बेबायदिनो जोङो दाला सान्द्रिखौ माबायदि हेबो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंनोथ' दाला सान्द्रियाथ' जोंनि न'खर संसार जानायाव बिराद गोनांथार आगजु नङा होमबा?
औ औ।
औ दालाखौथ' खायसे खायसे जायगायाव संग्रायबो बुङो। नाथाय जोंनि ओनसोलथि थिंजाय दाला बुङो आरो।
औ। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बुङो।
उम। जों बे दालाखौ बुंनो थाङोब्ला जों औवाखौ खाथि जिरनानै फारियै हेबनानै बानायनाय जायो आरोना बेखौ जों मा खामानियाव बाहायो होनना बुंनो थाङोब्ला जों बे दालाखौ माइरं जावनाय बा जोंनि न'खरफोराव माब्लाबा फोरबो आरि फुजाफोर थाबाथाय जा जगर लानायफोराव बेफोर दालाफोरा मोजांसिन जायो आरोना। जगार लानो मुवा बेसाद दोननो थाखाय।
औ।
सानद्रि सानद्रिखौबोथ' जों गोबां रोखोमनि हेबनो हायो बा सानद्रिखौ जों एसे गिदिरै हेबनो हायो बा बेखौ जोङो माइ माइ ओ माइ मारान होबोला मराय माइ सालिनो थाखाय खाय मोजां जायो आरोना। आरो माइरंनि थाखाय जों माइरं सालिनो थाखायबो एसे मिडियाम साइसनि हेबनो हायो जखानि। आरो जों मागो समाव फिथा गुन्दै सालिनो थाखायबो औवानि हेबनाय फिसा एसे फिसा जोंङो ओमबाना बेखौ फिसा बानायनांगोन आरो गुन्दैनि थाखाय बिदि बायदि रोखोमनि हेबनो हायो आरो आरो जों माइ मारान होनायाव हुकेन बाहायोना नोंथां? हुकेनखौबोथ' जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो जेखाइ खबाय बेखौथ' जोंनि बर' आइजो बा जायखिजाया आइजोफोरानो बा जायखिजाया ना हमग्रा मानसिफोरनि थाखाय बेफोरो गोनांथार आगजु। औ। बेफोरबायदिनो जेखाइजों ना गुरबाय होनबोलाथ आरो खबायाइखौथ नांखाथारगोन नोंथां ना लानो थाखाय बेबायदिनो जेखायखौबो जों औवाजों बानायनाय जायो बेखौ गिबियावनो गिबि गिबियावनो जों औवाखौ दानना लाबोनानै दानखावना आरुं खाथि जिरनानै बानायनाय जायो आरोना हेबनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला हेबनाया जायो अब अब्ला बेखौ प्लास्टिकनि दिरुंजों खाफ्रानाय जायो
औ
जेखायखौ जों ना गुरनाय खामानियाव बाहायोबा दा दैज्लां बोथोर दंग दैमा दैसा आरि नालाफोराव जोंथ ना गुरो बिराद होनबा बेफोराव बाहायनाय जायो आरो बे मालाबा समाव जोङो फुख्रिफोराव ना हमब्लाबो जों जेखाइजों हमनाया मोजां नाङो आरो आरो दाथ दैज्लां बोथोर ना सानो थाखा खायथ जोंना सेन खखा बेफो बेथ नांखाथारगौ बेखौथ जों औवाजों बानायनाय जायो आरो बेफोरखौबो
औ नोंथां
औ
गोदोनि दिनावथ जोङो बांसिनै ओ औवानि नजों जोङो न औवाजों जों न बानायनानै थायोमोन नालाय दाथ आथिखालाव बांद्रायबो नुनो मोनला आ दानिया गोबाङानो ज जोङो फाकानि न लुयो नङा
औ औ औ खम जालांबाय औवानि न नुनो मोननाया
औ थेवबो जोङो ओ औवानि बाहायथिखौ पाकानि न लुदोंब्लाबो नुनो मोनो मानो होनोब्ला ब्ला जोङो साब दालाय बे बेफोरबायदि होनायाव सुंथानो थाखाय औवाखौनो बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ मानो बे बेनिखायनो जों औवाखौ मालाबाबो गारनो हाया
औ औ
गोनांथार जोंनि थाखाय आरो गोदोनि दिनावथ बैसङाबो ओ बेबायदि ओ बिफांफोरनि थक्थाफोरनि बा थामफोरनि नङामोन नालाय ओ बेखायनो जोङो औवा औवानिनो बानायनानै लायोमोन आरो दर्जा बिदिनो ओ दरजाफोरखौबो औवानिनो बानायोमोन हेब नानै आरो बिदिनो ओ खिखर सालि एबा हासुखर बेबायदि बे जायगाखौबो जोङो ओ औवाजोंनो बानायनानै ओ लायोमोन आरो।
ओ बिदिब्ला ओ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आं औवानि बागै गै गोबां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। जेन सम दिहुननानै बेखिनिखौ आं फोरमायनायनि थाखाय
औ नोंथां। थ बिदिब्ला दोननोसै औ औ।